नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों।
दा नोंथांनाव आं कल खालामनायनि जाहोनानो जादों माने जोङो मोनसे आयदा सायख'नानै सावरायनो सानदों दा नोंथाङा सम मोनगोन ना?
औ मोनगोन नोंथां मोनगोन नै ओरैन्स दङ दायो।
औ बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि जिहेथु दा दैज्लां बोथोरबो बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायावनो सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजायो नोंथां मोजां आयदा।
औ औ।
उ
बिदिब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायग्रो नामा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बेजों लोब्बा लाखिनानै
औ औ औ औ नंगौ नंगौ जागोन नोंथाङ जागोन। दा जों गामियारि हिसाबै बा गामियाव थाग्रा हिसाबै आरो बर' जों बर' गामिनि मानसि हिसाबै जोंना मोनसे माने मेनलि बुंनो थाङोब्ला अब्ला जोंहा दा दैज्लां बोथोरा जोंनि थाखाय माने आबादनि माने सम आबाद मावनायनि सम मानि थाखाय होनो ब्ला जों बर' माहारिया बा जोङो गामियाव थाग्रा जोंनि बिसिबां गामियाव गामियारि बर'फोर दङ माने आबाद ओ माइ आबादनिफ्राय साबसिन बेलेग आबाद मावनो रोङा माने बे आरो।
उम उम।
जोंनि बर' मा माबाफ्रा आरो रायजोफ्रा जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोंथ' गोरान खेथिखौबो जेनेबा मैगं थाइगं फोरखौबो बारा गायलाबायनानै जानो रोङा नङा होमबा। ओ गो फानजा एबा माबा मोनसे फालांगि सिम जोङो फाननानै माबानो हाया। फानजासिमखौ जोङो मेरला मेरला गायनो बेफोरबायदि जोंनाव माबा गौया। जोंनाव आइडिया दं होनोब्ला जोंनाव मे मेनलि माइ आबाद। माइ आबादखौनो जोङो जानो जानायनिफ्राय लानानै फाननायनिफ्राय लानानै खरसा खालामनायनिफ्राय लानानै जोङो खेथि खालामना बेजोंनो जाबोनाय अनेख गोदोनिफ्रायनो नै दासिमबो गोबाङानो सोलिबोगासिनो दं नङा होमबा माइ खिथिजोंनो। अब्ला जों मा आं बे माइ खिथिखौनो बुंनो सानगोन जे माने बोरै मावो बा बोरै बोरै स्टारटिंनिफ्राय एसे फोरमायलांनोसां नोंथांनो जोंनि खिजाइनिखौ आरो।
औ
जिहेथु माइ आबाद होनोब्ला जोंना मइेनलि माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो मा नांग्रोगोन होनोब्ला जोंना माइज्लि नांग्रोगोन नङा होमबा। जोंनाव माइज्लिया मोजांना मोजां जाग्रो नांगोन। जोंना माइज्लिया मोजां जाबासो जोंना माइआबो मोजां जागोन।
औ औ।
बेबायदिनो जेनेबा गोदोनि सिगांनि समावथ' माने माइज्लिफोरखौहाय जिहेथु जोंना ओ दाथ' नै मिसिनजों मारा होयो नङा होमबा। आरो ट्रेक्टरफोरजों मारा होयो गोदोनि समाव जेनेबा मोसौजों होयो। ओ बेफोरबा बिदिनो आरो सिगांनि समफ्रावथ' माने सिगांथारावथ' माने माबाजोंसो आखाइफोरजोंसो माने बुनानै माबा खालामोमोन आरो। खोनाबोनाय मथे खिन्थु आं नुबोनायनिफ्राय ओ मो सौजों मारा होबोनायखौ नुबोदों आरो।
उम।
जिहेथु माने माइ ओ जेखौ माइज्लि दोनगोन बे माइज्लिखौहाय माने जिहेथु मिसल गैयै माइ बा माइब्रा माथा बारा लागायदेरै माने मोजां जेराव माइया मोजां जादों माने मोनसेल' माइ फुरा माने बेवहाय बारा मिसल गैयै माइ दङ। माने बेखौहाय बो माने बासिनानै मोजां दोनखानाय जायो आरो। जेब्ला माने जेब्ला जोंना नै दा दैज्लां बोथोर फैदों नङा होमबा, बेबायदि जोंना सम फैनाय लोगो लोगो जों मा खालामो जिहेथु जोङो ओ फोथारखौहाय एसे फोसाबना लाग्रोसिगोन जोङो एसे बासिनानैहाय बा जोंना बा सि थाखाय बोसोरफ्रोमबो जे माने ओ मामाखौहाय खोथिया फोग्रा थिलिया जोंना खोथिया थिलिया बे खोथिया थिलियानो थाखायो। खारन जों माने बासिनानै जों लाखायो आरो खोथिया थिलिखौ। माने बोसोर बोसोर बेयावनो खोथिया थु माने फोनायनि टारगेट बा मोनसे माने दुब्लिफोरखौ जों बासिनानै लायो जे दुब्लिनिफ्राय जोंङो माने दै नांगौ जायोबा जों दै सोनो हानाय। माने दै माने बांद्राय जायोबा जों दै दानख्लायनानै हरनो हानाय। माने बेबायदि सिस्टिम दुब्लिखौसो जों बासिनानै दोनखायो नालाय जिहेतु जों दुब्लि खौ एसे एवगोरनानै लासिगोन फार्स्टआव खारायग्रोबाय खारायखांनायनि उनाव जोङो सामार होबाय।
ओ।
जेब्ला जों सामार होनानै आलि दानो। अब्ला जोङो सम मथे जोङो मा खालामबाय जिहेथु जोंनि माइजलि बासिनानै दोननाय जों बेखौहाय सोरनाबा दा दैज्लां समावहाय फख्रियाव दै थाबाय नङा होमबा।
औ।
सोरनाबा फुख्रि गैयाबा जाम्फैफ्राव दै थाबाय बा माने सोरनाबा दै बेफोरबायदि गैथाराबा सोरबा जा बिदिनो बालथिंफोरावव ससिगोन आरोे जिहुथे माइज्लि मान बेबां खै बिघानि फिगोन। माने खै बिघानि फोगोन। बेखौ माने जाय आबाद मावग्रा बोसोरै बोसोर माने बेखौ मिथिखायो आरो। माने एक बिघायाव बेसेबां खोथिया जागोन बा बेसेबां खोथिया फोनांगोन मास नांगोन माने बे बायदि हिसाबैहाय माने माइखौहाय सोमसिगोन आरो। सोमनानै बिदिनो हरनै हरथाम सोमनानैहाय जेब्ला ओरैजाय बर' होनानै खनसे एवगारो। बर' होनानै खनसे एवगार खाङोबाथाय जेनेबा साननै सानथामनि उनाव जों बेखौ माने माबासिगोन आरो बोखांसिगोन बोखांनानैहाय मा खालामसिगोन हरसे हरसे बिदिनो हायाव फेनलानानै बिदिनो थास' बिलाइखौ खोबनानैहाय थास' बिलाइ खोबनानै बिदिनो बस्था खोबहाबनानै माने हमनाय बायदि खालामसिगोन जिहेतु सानसे साननैनि उनाव सानसे साननैनि उनाव माने बियो गाजा बेरबोसिगोन आरो। सोंबाना हरसेयावनो बेरो गाजियाथ' जिहेथु सोरबाया एसे गा गोलावखौ फैयो बा सोरबाया माने थमेनबानो फैयो। बेबायदि हिसाबै फैयो आरो। बे बायदिनो जेब्ला माने माइया फोजानाय जाबाय माने गाजा थमेनबाय अब्ला जोङो आरो फिन खनसे एवगारबावनानै हखबा दुब्लिया फुरा मोनजोब्बायना हब्ला जों बेखौहाय मा खालामसिगोन खोथि खोथिया फोग्रा जोङो माबा बानायसिगोन आरो बेखौ माने हालि बानायसिगोन आरो। खोथि खोथिया फोग्रा जिहेतु जों बेखौ रयनाजों हनानै माने स्लिम बानायनानै जों मैजों दांगुर लानानै मानसि आखाइजों बोनानैहाय बेखौहाय स्लिम खालामनानै फोसिगोन आरो। दा जोंना जेब्ला फोबाय जोङो अब्ला जों माने दैखौ फुरा आगारजोबनानै माने गोरान खालामनाय जायो आरो। जिहेथु जों बेयावहाय माखासे फुरादनफोर गारनानै होयो। मानि थाखाय होनोब्ला खानस्रिफोरा
ओ।
खुरैनि। माने खानस्रि खुरोबा माने खोथिया फुनायावहाय माने हा फैफायो होनो बे बायदि आरो। माने खानस्रि माबायोबा खियोबा जिहेथु खोथिया गोदानाव खानस्रि खियोब्ला माने फुनाय समावहाय रोदाजों बे हाया फैफायो आरो माने खोथिया फुनो एरा। बे बायदि आरो। बे बायदिनो खोथियाखौ फोखांनायनि उनावहाय जेब्ला माने खोथिया जौसिगोन खोथिया जौबाथाय बे बायदिनो जेरै- खोथिया जौगौमानिनो जों माखासे जि फोथाराव जोङो माइखौ गायगोन। बेफोर बेफोर फोथारफोरखौ जोङो फोसाबनानै लासिगोन। बे बायदिनो खाराइलांसिगोन, सामार होसिगोन, बर' होसिगोन आलि दानसिगोन आलि खोसिगोन। बे बायदिनो जोङो माने खोथिया देरजासिम बा जोङो नैजिबा बा थामजि दिननि बिथोरावहाय जों माने जेराव होमबा जों माइ गायगोन बेखौहाय फुरा माने जों रेडि खालामनानैहाय जेब्ला खोथिया फुजानाय-फुजानाय जासिगोन अब्ला जोङो बेखौहाय ओ हाजिरा बा खामला लानानै बा सोरजोंबा सोरनिबा न'खरजों फाला गामिनि न'खरजोंनो बेबायदि फाला लालायलायनानैहाय फुनानै बेखौहाय माने गायसिगोन आरो।
औ
बे गायखांनायनि उनावहायबो माखासे बिदिनो हासार हुसार होनानै बेबायदिनो माने मोनजासिम मोननायनि उनाव बिदिनो हाबाय। आरो मारा होबाय बेनो बेबायदि आरो ओमफ्राय
उम उम।
जेनेबा माने नोंथाङाबो मिथिखायो एसे नङा होमबा? दा नोंथांमोनथियानिखौबो एसे सदसे
जागोन दे नोंथां जिहेथु माइ गायनायनि जिहेतु प्रसेस बा माइ गायनायनि रोखोम बेखौ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि गायो बा माबायदि सोलिगासिनो दं बेखौ जोबोर मोजाङैनो बुंलांखाबाय। दा नोंथांमोननि बायदिनो जोंनियावबो फ्रायै बेबायदि रोखोमसेखौनो गायखायो खोथिया फोनायनिफ्राय माइज्लि दोनथुमनायनिफ्राय माइ गायनायनिफ्राय लायोबा नोंथांनि बुंनायजोंनो गोरोबजोबखायो आरो दा आङो सरजाबदेरनानै मोननैसोल' खोथा बुंसै जिहेथु दैज्लांनि बोथोरथ' दा माइ आबादाथ' जोंनि बर'फोरनि बा गामियारि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोर गोनां खाथार। आरो बांसिनै दैज्लांनि समावहाय अखानि सायाव सोनारनानैनो जोंनि गामिनि सुबुंफोरा साफ्रोमबो गायनाय फुनायनि बे माइ आबादखौहाय मावनाय जायो जिहेथु थ' जोङो ओ बिदि सलार सिस्टेम बा बरिंफोरनिफ्राय दै सारनो बा मेचिननि गेजेरजों दै सारनो थाखाय जोंहा माखासे रांखावरिनि गोनांथि जायो खायसे
औ
आबादारि सुबुंफोरा माने बेफोरखौहाय बायनानै लानो हायियावबा बेफोरखौ बायनानै लाजोबनो ह हाया सोरबा सोरबा रांखान्थिनि आंखालाव अब्लाना माने जों बांसिनै अखानि सायावनो सोनारनांगौ जानानै फैयो आरो दा जोंनि गामियावबो थिग गामि ओनसोलाव बेबायदिनो अखानि सायावनो सोनारनानै बांसिन गायो। दाथ' गायफुनाय बोथोर। जिहेथु माइ गायनायनि रोखोमाथ' नोंथांमोननिजों रोखोमसेयानोखा नालाय। दा जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव माइखौ बेबायदिनो ओ रन्जित ओमफ्राय बेनिफ्राय रन्जना, सादु जोसा, माइब्रा बेफोरबायदिखौहाय गायनाय जायो आरो। आरो बेनि गेजेरावनो नैबे माइब्राजों जोसाजोंखौ एसे खम गायनायखौ नुनो मोनदों। अब्लाबो माने बोथोरनि माखासे फोरबो बा बोथोरनि लोब्बा थानाय माखासे जोंनि फोरबोफोरावहाय जोंहा गोनां जायो हिसाबै नैबे माइब्रा माइरं आरो जोसा बेफोरखौहाय गायनायखौ आथिखालावबो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ नंगौ, नंगौ जिहेथु माइब्राफोरखौहाय जोंनो नांगौ खारग हिसाबै जों इसे एसेब्लाबो माने
नंगौ
मा होनो माइब्राफोरा जेनेबा जोंनि जानाय बोसोरनि जानायनि थाखाय माने थोजासे जों गायनो हाया नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नंगौ।
माने जों जोसाफोरखौ बेफोरबायदि गायनो हाया बेनिखायनो माने जों बे बोथोरै नांगौखिनि सम जेब्ला जोंनि ओ मा होनो दमासि बैसागुफ्राव नांगौ। बा बेफोरबायाददिनि थाखायल'सो माने नानाय जायो आरो दब्लाय दब्लाय दब्लायब्रै
उम उम उम नंगौ।
अब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? औ हब्ला जों बे समाव बेयाव औ नोंथां औ।
औ दे गोजोननाय थाबाय दे।
औ। उ